आंनिसिमबो नोंथांनिसिमबो थाबाय नोंथाङा ओरैनो मानि थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथां।
आंनि फन हरनायनि गाहाय जाहोना जाबाय जोंहा दा मिथिंगायाव माखासे सोलिबाय थानाय जेंना आं बे जेंनाखौ नोंथांनोबो फोरमाय
मिथि लुबैदों बे जेंनायानो जाहैबाय दैनि जेंना औ औ जागोन जेनेबा नों। नोंथाङा बे दैनि माखासे। जोंनि दैनि-दैनि जेंनाफोरखौ माने सोंनायनि थाखाय। थाबाय माने आं। बे दैखौ जोंनो मानि थाखाय बा जोंनि दैया मारै गुबुंदों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। नोंथां जेनेबा दैया जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे एबा सुबुं माहारि माने जोंनि जि जिउ हारि एबा मा सिउ जिउ गोनां सुबुंफोर जिउ गोनां। मा होनो जुनारफोरनि थाखाय जोंनो बुहुत गोनां जिउ गोनांल नंङा जेनेबा जों बिफां लाइफां। एबा माबा मोनसे ब्ला बेफोरनि थाखायबो जोंनो दैया बुहुत गोनां आरो ना दै नङाब्लानो जों थांनानै थानो हाया बै दैया जोंनि जोंनो एबा जोंनि थाखाय मानो थाखाय एफाग्राब गोनांथार जानानै फैदों होननानै बुंङोब्ला जोंङो जों दै नंङाबानो एबा माबा मोनसे खामानि मावनो एबा माबा मोनसे जा एबा माबा मोनसे माबा मोनसे गनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा नांगौ दै नांगौना बिदिनो जोंनि बुहुम बिखायाव जेनेबा जौसे जौखोन्दोआव माखासे माखसे राननाय दं आरोना जेनेबा जोंङो बेसेबां स्निजिस्नि जौखोन्दोआनो दै दै बाहागो आरो थाम थाम बे मा होनो बिदिनो थामजिथाम जौखोन्दोआ हा बाहागो बे स्निजिस्नि जौखोन्दो दै बाहागोआव जोंनि लोंग्रा दैया मा जानानै फैदों मा जादों होनबा बैयो दैया बियो जोंना थाम पारसेन्टल एबा थाम जौखोन्दोल जोंनि दैया लों आरोना माखासे बै स्निजिस्नियाव जे आग्लायनाय एबा जे थानाय बिसोर गासिबो मा संख्रि दै आरो बे मानो होनोमबा लैथो लैथो मानि दै बेखौ जों मालाबाबो लोंनो हाया आरो ना नोंथां बेखौ जों लोंङोब्ला मा जायो जोंनि जोंनि देहायाव जोंङो माखासे बेराम आजार माबा मोनसे जानाय एबा माबा मोनसे आंखालनि थाखाय जोंङो थैनांनोबो हागौ आरो ना बे बेराम जोङो बै दैखौ लोंनानै जोंङो बेराम जायोब्ला बेनिखायनो बै दैखौ जों लो नो हाया आरो ना नोंथां खिन्थु बे बे दैया जाहैबाय नाफोरनि थाखाय मोजां एबा दैयाव थ थानाय लैथो थानाय सागर थानाय माखासे जिब बै दै जिब जुनार फोरनि थाखाय बियो गोनांथार आरो ना बिनि थाखायबो बिसोरनो दै नांगौ दै गैयाबानो बिसोर ना थांनानै थानो हाखाया एबा जोंङो जों जों सुबुं माहारियाबो जों थांनानै थाखाया बेबायदिनो बेनो जोंनि लोंनाय दैया जाहैबाय जोंना थाम जौ खोन्दोल बै थाब जौ दैखौ जोङो माबायदि जों बासायनांगौ जों बेफोर नि सोमोन्दै रायजलायनो सानदों आरोना ब्रै थामजौखोन्दोआव दैया लोंजानाय दैया बेफोरावबो माखासे जोंनि गेजेराव बुहुतआनो गाज्रि एबा गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुं बै गेब्रेंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारिनि जोंनि जोंनि थांना थानायनि जिउ राहा लामायाव माखासे जोङो दारिमिनारि फसंथान बै दारिमिनारि फसंथानाव माखासे गाज्रि मुवा एबा बिस गोनां दैफ्रा जोंनि दैयाव एबा जोंनि दुब्लियाव जोंनि माबेबा मोनसे जायगा दंग'फ्राव नालाफ्राव थांनानै जोंनि दै लोंजानाय दै जों लगायहैनानै बै दैया गाज्रि जानो हमदों आरो ना नोंथां बै गाज्रि जानो हमनाय दैया जों लोङोब्ला बेफोर बेावबो जोङो मासे खैफोद गोनां बेरामखौ जोङो भुगिनांगोन एबा जोङो खस्थ'खा खस्थ'नि गेजेरजों जों मा जागोन थैनांनोबो हागौ आरोना बै जोङो जे बिस गोनां केमिकेल बे दैया जोंनि दुब्लियाव एबा जोंनि माबायाव दंग'फ्राव थाङोब्ला जोङो बेजों बहुद मा होनो खैफोद जागोन आरोना दै नङाब्ला दै नङाब्लानो जोङो आबाद मावनो हाया बे मोनसे बिथिं बे दै दैजोंनो जों जोंनि आबादा माखासे जायो जेरै माइ आबाद एबा बुहुद गोबाङनो आबाद दं आरोना जेरै दै नांथारगौ एसे एनैबाबो जोंनो दैया नांथारगौ आरोना बेनिखायनो जोङो ओ बिनिखायनो बे दैया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बे दैखौ जोङो माबोरै होबथानो हायो होननानै बुङोब्ला गेब्रेनायखौ जोङो माखासे जानला मोनला हासार बाहायनाय एबा एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहाय नाय दारिमिनगाव गाज्रि केमिकेल जजों लगायनानै गबोनाय दै बैफोर दैखौ जों मोनसे जायगायावनो एबा बे मोनसे जायगायावनो जगारनाय एबा जोङो बैफोरखौ जों बाहायालासेनो जोङो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे हास हासार जेरै गोबोरखि हासार बोरमा हासार बोरमाखि हासार एबा माबा मोनसे हासार जेनेबा जोङो दा जेरै खानस्रिफोरनिफ्राय हासार दिरहुननाय बैफोरखौ जोङो सारनांगोन आरोना अब्ला जोंनि दैया दै गेब्रेंनाया जोङो बेनिफ्राय जोंखौ जों बेखौ रैखाथि होनो हागोन आरो बिदिनो दंबावो जेरै जोङो बे दै गेब्रेंनाय बे दै गेब्रेंनायनि राहा लामा जों सुबुं माहारियानो जोंनो सांग्रां जाग्रोनांगोन आरोना बैखौ जो फोसाब खालामनो थाखाय बै फोस बैखौ फोसाबा फोसाबाबा जोंहा जोंनि फैगौ इयुन बैफोराव माखासे जोबोद दैनि आंखाल नुजाथिगोन एबा नुजाफैगोन आरोना दैयाबो जोबां नङा जों जेरै जोंनि माखासेनिारि संख्रि दङ बैफोरो लाै लासै जोबनो हमबाय जेरै थाव दङ गोथां थाव दङ खयला दं आरो बेजोंनो माखासे गोबां मा होनो माखासे बुस्थुफोर दं आरोना बेयो लासै लासै जोबनो हमबाय बेफोर बेफोरखौ जोङो बासायना लाखिनाया जोंनिनो बिबान आरोना नोंथां आंनिया बेनोसै नोंथांनिया दानिया आबादनि सोमोन्दै एसे बुंलायनो हागोनना नोंथां?
बुंला नोंथां नोंथाङा जेरै दा मिथिंगायारि मिथिंगायानि बाथ्रा बुंबायना आंबो नोंखौ एबा नोंनो मिथिंगानि बाथ्राफोर मान एसे जेरै बिफां लाइफां दाननाय जेरै दैयाबो जोंहा मिथिंगानिनो नागार हायो बाहागो बेखौ रैखाथि होननिया जोंनिनो बिबान बेबायदिनो दंफां दाननाय एबा दंफांखौ रैखाथि होननायाबो जोंनिनो बिबान जोंहा बेखौनो बुंनांगोन जे जोंहा दंफां लाइफां गैयाब्ला थांनानै थानो हाया। नाथाय जोंहा थांनानै थानायाव जोंहा दंफां लाइफां दाननायाबो गोनांथि जायो आरो नोंथां जेरै नाथाय मा खालामनांगौ दंफां लाइफांखौ होबथानायाबो जोंनिनो बि आरो दंफां लाइफां दाननायाबो दा नांगौ रोखोमनि दंफां दाननायाबो जोंनिनो बिबान आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा मा गोबां दंफां दङ बे दंफांखौ जोंहा मा बन बाहायनाय बन सुनायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां गोजां बोथोरनि समाव जेब्ला जोबोद गुसु जायो। थांनानै थानो हाया बायदि जायो आरो नोंथां गुसु सुहाब जोबो बे समाव जोंनो बन नांगौ जायो आरो बे बनखौ जोंहा बबेनिफ्राय मोनगोन होमबा जोंहा बेखौ बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों मोनगोन आरो जोंहा मा मोनबावो बिफां लाइफांनिफ्राय जों जों माखासे मुलि हारिनि बुस्थुफोरबो मोनो आरो जेरै बे बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला अरजुन दंफां बा दंफां माखासे आरो जोंहा मा सेरजा सिफु सेरजा, खाम माखासे जोंहा बुस्थु बानायनोब्ला जोंहा बे बिफां लाइफांखौनो दानफायनांगौ जायो आरो नोंथां बेजों जों लोगोसे जोंहा थांना थानायाव जोंहा न'नि गोनांथि जायो। बेबायदिनो जोंहा सियार टेबोल बेन्स हा खोरखि दर्जा बेफोरबायदि बानायनो थाखाय जोंहा गोबां बिबांनि
मा दंफां लाइफां नांगौ जायो आरो नोंथां बेनि थाखाय जोंहा दंफां लाइफांखौ दानफायनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा मा नांगौ होननानै दंफां लाइफां दानफायबो थाब्लाबो जानाय नङा मा खालामनांगोन जोंहा बे दंफां लाइफांखौ दानफायनायजों लोगोसे जोंहा गायनोबो नांगोन आरो। नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा फांसे बिफां दानफायोब्ला जोंहा जि फां दंफां दानफायनो अ गायनांगौ होनदोंमोना नोंथां बेबायदि खालामनांगौ आरो नोंथां। जेरै मा होनो होनब्ला जोंहा दंफां लाइफांनि सायावसो सोनारनानै दं नालाय नोंथां बेबायदिनो जोंहा दंफाङा जोंनो मा होयो अक्सिजेन होयो आरो थांना थानायाव आरो जोंनिफ्राय मा दंफां लाइफाङा कार्बनडाइ अक्साइद गेस बोनानै लायो आरो नोंथां जों गैयाब्ला दंफाङाबो गैया दंफाङाबो जों गैयाब्ला गैया आरो बे जोंनि जों मानसि एबा जिब जुनार आरो दंफांनि गेजेराव बे नागार हायै सोमोन्दो आरो नों थां। बेबायदिनो दंफां लाइफाङा मानसि मा होनो मानसिनो मुलाम्फा होनो जों लो गोसे बेयो मा जिब जुनारनोबो थाग्रा खुलि होयो आरो आदार जगायनानै होयो आरो नोंथां। जेरै दावमा दाउसाफोरनो मा फिथाइ -सामथाइ जगायनानै होयो आरो आदार आरो बेबायदिनो जिब जुनारनोबो मा अखा बांखा हायोब्ला बेसोरनो गाहायाव थानो थाखाय मा थाग्रा खुलि होनो आरो जेरै गिदिर दंफां बे सिङाव‌ दनदरफ्रावबा माखासे जिब जुनारफ्रा थांनानै था थाबोदों आरो खुंबोदों आरो जिउ खुंबोदों बुंनो थाङोब्ला दाावमा दाउसाफ्रा दंफाङाव मा खालामो बासा लायो। आ बेबायदिनो जिबौफ्राबो माखासे दंफाङावनो मान लानानै थायो। बेजों लोगोसे मा खालामबावो जोंहा सानदुं थिं थिं दुंनाय समाव मा दंफां लाइफाङा जोंनो साया होयो आरो जोंजों लोगोसे जिब जुनारनोबो साया आरो सायख्लुम होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो दंफां लाइफाङा मा खालामगासिनो जोंनि मिथिंगाखौ समायना नुहोगासिनो आरो नोंथां मा गुफुं गुबुंले गुबुन फारसेथिंथ' गुबुंले बारहावानिफ्राय मा खालामगासिनो जोंखौ रैखा खालामगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजखौ बिदुंनिफ्राय होबथागासिनो दं आरो। आरो जोंनि सम थाग्रा जायगाखौबो समायना नुहैयो आरो नोंथां। ओ बेफोरनो जोंनि दंफां लाइफांनि गोनांथि आरो दंफां लाइफाङा मायाव गोनांथि दं होनब्ला जोंहा मा दंबावो। मा खालामबावो होमबा जोंहा दंफां लाइफाङा जोंनो ओ हाग्रा औ हाग्रा नङा नोंथां हा खुरखानायावबो मदद खालामो आरो नोंथां। बै हाया मा खालामो जोंहा अखा बांखा बांद्राय नांगौनि बारा अखा हाबाय थायोब्ला मा ओ बै हाफोरखौ जोंहा खुरखानानै लानो लानानै थांनो नागिरो आरो नोंथां। अब्ला बे दंफां लाइफांनि रोदाफोर थायोना। ओ बे रोदाफ्रा मा हाखौ बिराद गोरायै अरथाबनानै लानानै थायो नालाय। ओ बेनि थाखायनो मा जाया अखा बांखा हाब्लाबो हाखौ खुरख'नानै लांहोनो हाया आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा मा जों थाखाय मा खालामो बे दंफां लाइफांजोंनो जोंहा माखासे पेफारफोर बानायनाय जायो आरो जेरै लेखा बिलाइ फरायग्रा बेफोरबायदि माखासे बुस्थुफोर बानायनाय जायो आरो नोंथां। आरो मा खालामो दंफां लाइफां थायोब्लासो जोंहा नांगौ समावनो अखा हायो। ओ बेबायदिनो जोंहा जेरै गोलोम बोथोराव अखा हायोना बेबायदिनो खरान जाया आरो नोंथां नांगौ समाव। अखा हायो नाङि समाव अखा हाया बेबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो नोंथां बिफां लाइफां गोनांनि थाखायनो जोंनि मुगायाबो मोजाङै सोलोंगासिनो बेखिनियानोसै नोंथां बेयाव एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोनथों।